औ ओ नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय ओ नोंथांखौ आङो कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आं नोंथांजों जोंनि बर'फोरनि फोरबोनि सोमोन्दै एसे सावरायलायगोन होननानै आसा खालामो। नोंथाङा फ्रियैनो दङना?
औ नोंथां दङ ‌।
औ जोंहा ओ बर'फोराथ' गोबां फोरबो फालियो बा गोबां फोरबोखौ मानियो। बे फोरबोआव जोंहा गोबां रंजायोबो गोबां जानाय लोंनायबो फोरबो दङ ‌। बेजों लोगोसे जोङो फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बैसागो मागो बेफोरबायदि फोरबोखौ जों फालिनायखौ नुनो मोनो बिदि बेजों लोगोसेनो जों ओ फोरबो होननानै बुङोब्ला आं नोंथांजों सावरायनो गोनां लानाय फोरबो आयदाया जाहैबाय जोंहा मागो फोरबो बे मागो फोरबोखौ जों माबायदि फालियोबा जोङो माबायदि फालिबोगासिनो दङ आरो गोदोनि फालिनाय नेम खान्थिया माबायदिमोन नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथा हागोन ‌। ओ मागो होनना बुङोब्ला बेयो जोंनि मोनसे से ओ बे जोंनि मोनसे ओ फिथा सावनानै जानाय मोनसे फोरबो आरो नोंथां। बिदिनो जोङो मागोआव जोङो ओ फिथा फिथा जानाय जायो नोंथां। बिदिनो जोङो गिबियाव ओ माइब्रा माइरं बा ओ माथा माइरं बेफोरखौ जोङो ओ सोमना दोननानै ओ बेखौ जोङो ओ दसे सम सोमना दसे एबा हरसे सोमना दोननानै ओ बेनि ओ अखानायै जोङो बेखौ ओ थिखांनानै जोङो ओ दिंखि एबा उवालाव ओ देरना लानाय जायो नोंथां। ओ बे फिथ फिथा देनायाव जोङो आरो ओ सिबिंबो नांगौ जायो। ओ बे सिबिंखौबो जोङो ओ सारायाव बाहाय ओ गुदुं खालामग्रोनानै बेखौ खौ ओ देना लानाय जायो नोंथां। बिदिनो आरो ओ बे ओ फिथाखौ जोङो‌ ओ देखांनानै ओ मोनायाव जोङो ओ जों जाया लासै गिबियावनो जोङो ओ आबै आबौनि मुङाव जोङो सिगां होआ जासे ओ एन्थाब हुगुमा बेफोरखौ जोङो सावना दोनग्रोनाय जायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो आरोबाव ओ बे आबौ आबौ आबै आबौनो जोङो सावना दोनखांनानै ओ बिनि उनाव जोङो सिबिं जोंनि थाखाय सिबिं होनानै जोङो ओ फिथाखौ ओ सावनाय जायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो आरो
औ।
ओ बे बि बेदि बिदिनो आरोबाव फिथा सावनाय एबा फिथा जानायनि अनगायैबो जोङो मागोआव ओ बिदिनो ओ बेदरफोरखौबो जोङो जानाय नुनो मोनो जेरैहाय ओ दाउ बेदर अमा बेदर ना बेफोरखौ जोङो ओ जानाय नुनाय मोनो आरो नोंथां। बिदिनो ओ मागो होनना बुङो ब्ला बेयो जोंनि मोनसे ओ फिथा जानाय आरो बिदिनो ओ ज' ज'यै बेदर जालायनाय बेफोरबायदि फोरबो फोरखौ जोङो ओ फालिनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो ओ मागो मागोआव जोङो बेफोरबायदिनो मागोखौबो जोङो ओ एना एनि गैलायाजासे ज' ज'यै बा बाहा खुरमा गैयै बेफोरबायदि आलासि दुमसि फैनायफोराव जोङो ओ जमायै बा लोगो नांनानै जोङो बेफोरखौ ओ ज' ज'यैनो जोङो रानलायनानै जानाय नुनो मोनदों आरो नोंथां ओ बिदिनो ओ गोदोनि दिनावबो जोङो बेफ बेफोरबायादिनो नुनो मोन ओ नुनो मोननाय जादों बा खोनानो मोनदों आरो नोंथां बिदिनो ओ मागोआव जोङो ओ फिथाफोरखौ जोङो सावनानै बा जा जानानै जोङो बेफोरबादिनो ओ फोरबोखौ जोङो बारहोनाय जायो बिदिनो ओ मागोआव जोङो ओ अमाफोर अमाफोरबो फिसिनानै दोननायखौ जोङो ओ बुथारनानै जान जानाय जायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो ओ नोंथाङाबो ओ फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा मागोनि सोमोन्दै
औ हागोन नोंथां मागो फोरबोआ जाहैबाय जोंनि ओ आबाद मावखांनानै मोननाय फिथाइखौ जों दोनथुमो बा आबाद मावनाय समावनो जों मागो फोरबोखौ फालिनो थाखाय जोंहा माइब्रा माइरंनि ओ आबादखौ मावखायो जायखौ जों एसेल' बिबांनि मावो ओ बे माइब्रा माइरंआ जोंहा फिथा जायो नालाय बेखायनो जोङो ओ दैज्लां समाव ओ द खस्थ'यै मावनाय फिथाइफोरखौ दोनथुमनानै ओ मागो फोर बोआव जानाय जायो होननानै जों मोनथियो आरो मागो फोरबोआ जाहैबाय जोंनि जानाय लोंनाय फोरबो नालाय बेनिखायनो गासैबो ओ बोस सुबुंफोरानो बे मागो फोरबोखौ जोबोर गाजा गोमजायै फालिनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ मागो फोरबोआव ओ भेलागुर सावनाय जायो जेरै ओ बेलागुरखौ ओ औवाजों आरो ओ माइ हाखांनाय नाराजों बानायनाय जायो आरो बे खौ ओ मागोनि ओ सेथि खाालारनि खालारनि फुंबिलि समावनो जाहाथे जेबो दाउसिन दाउला सिखारै समावनो सिखारनानै ओ दुगैस्रां लोबस्रां ओ हौवासा गथ'फोरासो बानायो बेखौ बे हौवासा गथ'फोरा दुगैस्रां लोबस्रां ओ दुगैनानै फुंबिलि समावनो ओ बे भेलागुरखौ ओ स्निबार गिदिंखननानै अरजों ओ खुलुमनानै सावनाय जायो बेनेम खान्थिया जोंहा गोदोनिफ्रायनो ओ सोलिबोखानाय आरो बेजों लोगोसे ओ बे भेलागुरस न' न' बानायो आरो भेलागुरबो बानायो बे न'आव बिसोर ओ हौवासा गथ'फोरा लावखार ओंखाम जायो जयैनो हराव ओंखाम जानानै अखानायनायसै फुङाव बे लागुरखौ सावनाय जायो आरो बिदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला ओ मागो फोरबोआवबो ओ फिथा सौरायखौ सानसे सिगां मागोनि सानसे सिगां ओ सोमनानै बोखांनानै बेलासि समाव दे खाना दोननाय जायो आरो बे देखानाय फिथा गुन्दैखौ अखानायसे फुंबिलियावनो ओ दुगैस्रां लोबस्रां न' बां लिरस्रांनानै गोथार जास्रांनानै ओ गोथैफोरनो ओ सिगांग्रो ओ ओ जेबो सिबिं होआ जासे जेबो खालाय दिखोन खालामा जासे फिथाखौ सावग्रोनानै दोननाय जायो आरो। बिदिनो सावनानैबो ओ गोथैफोरनोबो बा थैनानै थांनाय आबै आबौ आजै आजौ मोननोबो बावनाय नेमखान्थिया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय। आरो आथिखालावबो बे नेमखान्थिखौ फालियो आरो। बिदिनो बिसोरनोबो फालिनाय जायो। ओ जुमाय रोसिजों बे फिथा सावना दोननायखौ ओ ओ सेथि खालारखालि आबै आबौ बा थैना थांनाय आजै आजौमोननो बावनाय होनाय बावनानै बावनानै हरनाय जायो आरो। ओ बिदिनो जोङो बेनि उनावहाय जोंहा बाउखांनायनि उनाव जोंहा ओ जों सुबुंफोर थांनानै थानाय सुबुं फोरनो ओ जानो थाखाय सावनाय जायो। जेरैहाय एन्थाब फिथा, लावदुम फिथा, थाव सेथाव बेफोरखौ सावनाय जायो आरो लारु बेफोरखौ ओ सावनाय जायो आरो। बिदिनो एन्थाब फिथाखौ जोंहा सिबिंजों मेथाइ गुरजों सावोब्ला जोंहा बेखौ जोबोर गोथाव मोनजायो आरो। ओ बिदिनो मागो फोर्बोआबो जोंहा ओ खुरमा आलासि बाय बाहागिनि न'खराव जयैनो फै-फैनानै ओ जयैनो ओंखाम जालायो मोखां नालायलायैनो बोथिसे ओंखाम जालायनायखौ जों फालिबोदों आरो। बेजों लोगोसे ओ मागो फोर्बोआबो ओ बिदिनो गामिनि रायजोफोरा अमा फिसियो आरो अमा फिसिनानै बेखौ ओ ज' जानानै ओ बे मागो खालि बुथारनाय जायो आरो बिदिनो बेदरफोरखौ राननानै न' न' लांनानै गथ' गथाइफोरनो संनानै बा जाहोनाय जायो आरो। ओ बिदिनो जोंहा आथिखालाव ओ जोबोर ओ समजों खारफानो गोनां नालाय नाथाय ओ आथिखालनि दिनाव बाय बाहागि बा खुरमा आलासिफोरा ओ जाहा-जाहाथा समाव जोंहा आलासि जानो फैनो मोना नालाय बेनिखायनो जों मागो फोर्बोफोराव आलासि जाफैनानै ओ ज' मो खां नायलायनाय ओंखाम जाफैनायखौ जों बांसिनै जों आथिखालनि मुगायाव नुनो मोनो आरो। उम बिदिनो जोंहा मागो फोर्बोखौ ओ बिदिनो खुंलाङो बिदिनो जायो लोङो आरो बिदिनो गासैजोंबो गोरोबनानै थायो आरो। ओ बेजों लो गोसे आरोबाव नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायबावनोब्ला फोरमायजागोन नोंथां।
औ नोंथां मागो होनना बुंङोला ओ नोंथाङा दाबावैसो बुंलांबाय ओ मागो फोर्बोफोराव जोंहा आलासिफोर बा बाय बाहागिफोरखौ जोङो ओ जमा जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ‌।
ओ बिदिनो जोङो ओ गुबुन ओ जेनेबा ओ जेरैहाय जोंहा ओ गुबुन समावथ' बा गुबुन ओ गुबुन समावथ' जोङो ओ आलासिफोरखौ जोङो ओ लिंहरनाय जाया एबा आलासि ओ जाफैनायखौ नुनो मोना। ओ जेरैहाय ओ मोनसे फोर्बोफोर फैबा जोङो ओ बे बाय बाहागिफोरखौ जोङो ओ लिंहरनाय जायो आरो जाहाथे जोङो ओ न'खर न'खरनि सुबुंफोरजों आरो बाय बा भागि आलासिफोरजों जोङो ओ ज' ज'यै जानो हायो आरो नों थां बिदिनो जोङो ओ बेफोरबादि फोरबो बा फोरबोफोर मोनफायबा जोङो ओ आलासिफोरखौ बेबायदिनो ओ फिथा ओ फिथा खौ बा फिथा लारु ओ बेफोरदिनो ओ बेदर बेदर ना बेफोरखौ जोङो ओ जयै जानो होननानै जोङो बे आलासि दुमसिफोरखौ जोङो ओ लिंह हरनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बिदिनो ओ बिदिनो जोङो ओ एना एनि गैलायाजासे जोङो मागो फोरबोआवबो बे बेफोरबायदिनो ओ फिथा जानाय आरो ओ दाउ बेदर अमा बेदर ना ओ बेफोरखौ जोङो जयैनो ओ मोखां नायलायना नै जोङो ओ जानाय नुनो मोनो आरो नोंथां। बिदिनो जोङो मागो फोरखौ मागो फोरबोखौ जोङो बिदिनो ओ फालिलांनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ ओ नोंथां जोंहा समाबो जाबोबाय ओ नोंथांजों आङो जोंनि बर'फोरनि फोरबो मागो फोरबोनि बागै सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनिफ्राय आं मोनथियै बाथ्राखौ मोनथिनो मोनबाय नोंथांखौ आरोबाव आं इयुनाव लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
गोजोनथों।